हेल औ नोंथाङा दायो मा खालायदों?
आङो मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अह होमबा नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना?
औ दंथ'यो फ्रियावनो गोबां फ्रियावनो दं।
होमबा नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
होमबा जोङो आथिखालनि आबादनि सायावनो सावरायसै होनबा नोंथां।
औ जायो सावरायजागोन।
होमबा जोंहा थिखोननि आबाद होननानै बुङोब्ला बानलु गायनाय ओमफाय थरमुस माखासे बिदि गायनाय होमबा आं नोंथांनो बानलु गायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो होनबा फोरमायग्रोनोसै।
औ जागोन दे नोंथां औ।
बानलु गायनाय होनबा आथिखालावथ' जोङो बिराद सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों।
औ।
जोङो गोबां रां आरजिनाय आरो गोबां इदि मोननायबो नुनो मोनदों आरो मुलाम्फा नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव बानलु गायनानै माने माखासे आबाद मावाव जेरै माइ आबाद जायै हाफोरा ओरैनो थानायफोरखौ माने बेखार दोनालासिनो आथिखालनि सुबुंफोरा माने बानलुगायनाय इदि आरो नोंथां मा बानलुखौ मारै गायो होनोब्ला गिबियाव बानलु जायखौ जेनेबा बानलु फिसानिबो आबाद मावनो हायो जेनेबा बानलु बै बिसा बानलु गिदिरा बिनि बो आबाद बावनो हायो आरो ओमबा आङो बानलु फिसानि आबादखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनसै
औ
बानलु फिसानि आबादखौ माने जोङो गिबियावहाय बे बानलु फिसानि जाय गोमोन गोमोन फिथाइया
उम
बिनि बेगरखौ जोङो जावैनानै लाग्रोयो जावैनाय माने फिसा फिसा उम गोज फिसा फिसा माने जों बे बेगरखौ मोननै नङाबा मोनथामसो जेनबा गल गल फिथर फिथर बिदिनो खामनानै बुरजा दोनसिगोन आरो ना
औ
हाखौहाय हानि सिङावहाय जेनेबा बे बेगर हा खौ मोन्नै मोनथाम मोन्नै मोनथाम बिदिनो होलांजोबनानै बेवहाय दै से इसे होनानै होबाय थसिग जेब्ला बेयो खिलियागौ मानि जोंनि सिरिनारिखौ नानै जेब्ला खिलियो अब्ला बेखौहाय फिसा फिसा जेरै बिफां गायग्रा जेराव जोङो बे बंफाङाव हासोनानै साफातबो जावैनाय जायो जिखुनु बुस जायो बे बिफाङावहाय जो बे प्लास्टिकआव माने जोङो बेखौहाय माबा खालामसिगोन आरो सोलायनानै होसिगोन आर दे
औ औ
सोलायना होनानै बेखौ देरजासिम आबाद लासिगोन जोथोन लासिगोन बाय बिनि उनावहाय बेखौ जेब्ला गायनाय बोथोर मोनफैयो अब्ला जेराव जोङो माइ जाया जेनाव जेनबा जेबो आबाद जाया बेबायदि हायाव जोङो बानलुखौ बानलुखौ गायो था फाय हा एसे एसे खोना लाग्रोसिगोन हा एसे खोना लानानै बे खौ गायनाय जासिनो आरो जेब्ला गायो अब्ला बिराद माने नोजोर होनोग गोनां जायो आरो बानलुखौ माने जाहाथे बोरमा हाब्नो हायो बोरमा जानो हायै मानो होनोब्ला बानलु बंफांखौ जेब्ला फोरमाय जायो अब्ला बियो रोदोमफिनखांनो हाया बिनि थाखायनो जोङो बेफोरनि थाखाय गोजानाव दोननो थाखाय जोङो बिराद दुमना होनांगौ बिराद दुमसे होनानै जेब्ला मुस्रिबो सोंनानै होनांगौ जायो आरो ज जोङो नोंथां ओमफाय होखांनानै बे बानलुआवहाय दै लुनानै होबाय थासिगोन जेब्ला बानलुआ एसे गिदिर जायो अब्ला बांसिनबा जोथोन लानांगौ बारासिन जासिनोब्ला जों फिथाइ थायनाय सम जायो बिबार बारबाथ' जेनेबा जोङो बिबारख' नायनांगोन ना फिथाइया माने बिबारावहाय जोङो मुलि सारनांगौ जायो गोबां मेदिसि जों बाहायनांगौ जायो नङाब्ला माने जोङो फिथाइखौनो मोनाबो जानो हागौ माने गोबां एम्फौ एनलाफोर थायोना एम्फौ एनलाफ्रा जायो अबावबा खेबस'नानै माने फोथैयो गुदियाव बिनि थाखायनो माखासे दंफांनो मोजां खालामदों दंफांखौ जों मेडिसिन बाहायनो गोनां जायो आरो जों बेखौ बाहायखांनायनि उनाव जेब्ला फिथाइया थायो अब्ला थायखांनानै गोमोनबो थायो माने बेहाय गोथांबो जोङो बांसिन गोथांखौ फाननाय जायो आरो माने गोरा रफिनायखौ गोमोनद्रायबाबोथ' जोङो फान बांद्राय माबानाय जाया नालाय फोराननानै फोनाय जायो आरो गोमोनद्रायबाबो ओमफ्राय बिदिनो आथिखाल मुगायाव बर' सुबुंफोराबो गोबां रोखोमनि बिदिनो बेफार फालांगि मावनानै जोंङ जौगानायखौ नुनो मोन्दों बानलुनि सिङावबो जों बिदिनो नुनो मोनदों आरो आं बिथांनि सिगाङावहाय माने बानलु गायनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनानैबो होबाय ओमाय बेनि अनगायैबो बानलुखौ जोङो न'आवबो माखासे जों बाय बायनाङा लासिनो नो मोनजानाय जाबाय आरो न'आवबो न'निबो गोनां न'आवबो जोङो गोनांथिखौ सुफुंनाय जाबाय आरो जोङो बे बानलुखौनो फाननानै माखासे फैसा माने नांगौ जोंनि नांगौ मानसिनाथ' नांगौआ जोबा नालाय बे नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बानलुनि आबादखौ मावनानै जों बेखौ फाननानै रांफोरखौ आरजिनानै नांगौखौ सुफुंनानै लानोबो हाबाय बेनि थाखायनो आथिखाल मुगायाव जाय हायाव माने माइ जाया बेलेग आबाद मावो जाया बेहायाव जोङो बानलु मावनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
होमबा नोंथाङा होमबा आथिखालनि आबादनि सायाव मा बुंनो हायो होमबा नोंथाङाबो फोरमायदो एसे
औावबो जागोन नोंथां होम्लाना आंबो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि ओनसोलावबो जोङो बेखौनो नुनो मोनोदि बोथोरजों लोगोसे जोङो गोबां नोंथाङा खोनादों आंनि रावखौ मोजाङै
औ खोनादों नोंथां
अ होमब्ला आंबो बे जोंनि ओनसोलनिनो जि गोरान खेथि मावनाय बिनि बागैनो एसे फोरमाय फोरमाय आंबो नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलनि साखाथियावहाय बिदिनो माखासे सुबुंफ्रा गावसोरनि न'आव नखरखौ बा गावसिनि रायजो जानायखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय माखासे सुबुंफ्रा जि माइ गायनो हायै जायगा जेरैहाय गोरान जायगा बेफोरावहाय माने गोरान खेथि मावबोनायखौ नुनो मोनदों बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोङो गोराननि आबाद बा मैगं थाइगं मावनायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं बा मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं दा जोङो दै्लां बोथोराव मोननाय मा माखासे मैगंफोर जेरैहाय जोङो जोगोनार मोनो बिनि उनावहाय जोङो खांख्रिखला मोनो भिन्दि मोनो आरो बिदिनो थास' मोनो थारुन मोनो आरो ओ बिदिनो सिब्रु मोनो आरो अनेक माने दैज्लां बोथोराव बोथोराव मोननाय ओ माखासे मैगंफोर दङ आरो बेजों लोगोसे मेसें बोथ बोथोरावहाय मोननाय दङ बिदिनो माबा बिदिनो लाइ लाफा ओ बिदिनो आरो फान्थाव गोबां माने मेसें बोथोराव मोननाय माखासे मैगं बेबायदिनो माने बोथोर लायै बोथोर माने ओ जोङो आबाद मावबोनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों जि माइ माइ जानो माइ ओ माने माइ गायनो हायै जायगाफोराव बेबायदि गोरान खेथि मावनानैहाय रायजो जाबोनाय संसार जाबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों ओ दायो आङो से ओ जि दा मावबाय थानाय
औ
जि बो नैबे दैलां बोथोरावहाय मोननाय माखासे ओमैगं बेनि बागै एसे ओ बुंथिना होनोसै आं नोंथांनिसिम ओ दायो औ ओम दायो जोङो नायोब्ला जोङो दा मा मैगं गायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ बिदिनो ओम जोङो सबाय बिमा भिन्दि बेफोरनि बागै बुंसै ओ भिन्दिफोरा जाहैबाय ज जोङो ओ बिदिनो माखासे बेगर बा फुलिफोरखौहाय जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनांगौ जायो
औ
बिनि उनावहाय हाथाइनिफ्राय लानानैबो ज जायगायावहाय जोङो जावायग्रोना लायो बिनि उनावहाय जोङो हाखौहाय दुफु दुफु खालामनानैहाय बा गुन्दै खालामनानैहाय जों बेखौहाय माने गोबोरखि हासार बा बिदिनो माखासे हासारफोरखौ होनानै जोङो बिदिनो भिन्दिखौहाय गायनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो भिन्दिखौहाय बिदिनो देरजासिमाय मोजाङै जोथोनै लानांगौ बिदिनो दै होफाना होफा होनांगौ सान्दुं नायनांगौ ओ बिनि उनावहाय जोङो हाग्रानि हाग्रा बानलु बेहाय हाग्राफोर दुदोंब्ला जोङो बेखौहाय फोसाबना होनांगौ बेबायदिनो जोङो भिन्दिखौहाय जोथोन लाबोनांगौ ओ बिदिनो देरजासिमावहालागै जोङो मोजाङै जोथोन लाबोबा जोङो भिन्दिखौहाय जोङो माने जोंनि ओ हाथाय बाजार बा जोंनि खाथि खाला सेन्टारफोरावहाय जोङो बे भिन्दिखौहाय फाननानैहाय माखासे रां आरजिनो हायो आरोना बे रांजोंनो जोङो जोंनि न'खर न'खरावहाय नांनाय जानाय माखासे मुवा बेसाद बिदिनो संख्रि बानलु बेफोरखौहाय माने बिनि सोलाय माने बेफोरखौहाय बायनाय जायो आरो फिसा फिसौनि जि फोरोंनाय मोननाय बेफोरखौ माने जोङो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङोनि बर' समाजफ्राबो माने माखासे बिदिनो आबाद मावनायखौहाय जेननाय थाबोआखै होननानै आङो नुबोदों बिदिनो गाव गावनि न'खरावहाय जौगाहोबोनायखौ जोङो नुबोदों। बेबायदि आरोना नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबोबाय नोंथां। होमबा उनावहाय नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे टपिक्सआवहाय आङो नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायनाय जाहैबाय।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे होमबा।